नोंथां
खोनादों नोंथां
औ गिबियावनो नोंथांनिसिम गोदोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलि
मा खालामगासिनो दं नोंथाङालाय
आंबो आं ओरैनो दं नोंथां नोंथाङालाय
आंबो ओरैनो दं नोंथां जुदि नोंथाङा फ्रिब्ला दसे सम आं नोंथांजों आसामनि मिथिंगायारि सम्पदनि सायाव सावरायनो हागोन ना?
थां
बिदिब्ला जागाय जासिगोन ना नोंथां
ओं दे जागायनोसै
मिथिंगायारि सम्पद होनोब्लाथ' सानथ्रुहायै दैमा दैसा हाजो हाला बिलो बिलोमा बिफां लाइफां जों बुंफबनाय जोंनि आसामा मिथिंगायारि नुथायावल' समायना नङा सानथ्र'हायै मिथिंगानि दोहोनजोंबो आबुं जानानै दङ
औ ओं नोंथाङा थिगखौनो बुंदों नोंथाङा मिथिगौना हाजो हाला हायेन जौयेनाव मोजां रोखोम आबाद दिहुनो हानाय आसामखौ सानसे समाव सनानि आसाम होननानैबो बुंनो हायोमोन।
मिथियामोन नोंथां नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोना गोजोननाय मोनबाय जोंनि मिथिंगायारि सम्पदआ मोजां हाबायाव बाहायनो हायोब्ला रांखावरि खामायनायाव गोबां मदद होयो
औ ओं नोंथां
जोंनि मिथिंगानि गुवार बिखायाव थानाय गोमोथाव मुवा बेसादफोरा गुबैयै मिथिंगानि दोहोन बेफोरो हाग्रानि जिब जुनार दैनि दोहोन आरो खनिनि आरो हानि दोहोन
औ नंगौ नोंथां आसामनि बिखायाव सानद्र'हायै बेसेन गोनां दंफांफोर दं
औ नंगौ नोंथां जुदि नोंथाङा माखासे बेसेन गोसा दंफांफोरनि मुं बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जेरै साल सनालु खैरो दंफां गुज्रा गाम्बारि सेगुन अनारु चन्दन थिथा साफा हाइलाट सोम्लि गुग्रा बायदि बायदि दंफांफोर दं नोंथां बेफोरखौ न' लुनायाव रेलगारिनि स्लिपार बानायनाय दालां लुनाय हाबायाव बाहायो आरो गुबुन गोजान गोजान जायगाफोराव फानहरना गोबां रांबो खामायो नोंथां
नोंथांनिसिम गोज गोजोननाय थाबाय आंनो खिन्थानायनि थाखाय नोंथाङा खिन्थानो हागोन ना आंनो बबे दंफांखौ बबे खामानियाव बाहायो
औ हागोन नोंथां गुरु चन्दन बिफांफोरनिफ्राय मोदोमफ्रु सेनफोर दिहुननानै गुबुन गुबुन जायगायाव फानहरो नोंथां सा आरो साल बिफांनिफ्राय दुना सोम्लि बिफांनिफ्राय सलाय खाथि साहा बिलायनि बागसु दालां लुनायाव बाहायनाय जायो औवा राइदोंनिफ्रायबो गोबां गोबां रोखोमनि आगजु दिहुनो हायो नोंथां बेफोरजों गोबां रोखोमनि फिसा फिसौ दारिमिनबो फसंनो हायो आरो खामानि गैजायै सुबुंफोराबो बेफोरजोंनो थांनानै थानायनि थाखाय खाबु मोननो हायो लेखा बिलाइ दिहुननायावबो हौवाफोरा गोबां मदद होयो आरो आसाम सरकारा बेफोरनिफ्राय खौथि खौथि रांनि खाजोनाबो मोननो हायो नाथाय दा साना हसिया फारसेनिफ्राय आसामनि हाग्राखौ सुबुंफोरा दानस्रांना फोजोबस्रांनो हमदों जउनाव अखा हानायनि बिबाङाबो गोबां खमायनो हमदों नोंथाङाबो जिब जुनारफोरनि दोहोननि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना
ओं हागोन नोंथां जोंनि आसामनि फिसा गिदिर हाग्रायाव गराइ मैदेर मोसा लख्रा अमा गान्दा मुफुर बायदि रोखोमनि जिब जुनारफोर दं आरो मोख्रा जिबौ सिंह नेवलाय मै बन हफा सियाल मोदै जाहामालाय सित मान्दाब मोफौ मोननो हायो आरो दावउफोरनि गेजेराव दाउराइ बा त' दाउब' धनेश दाउमैना दाउ थु हादिदग्ला दाउ खैरा हांसो बायदि बायदि दाउफोर मोनो आरो गान्दा मोसा मैदेरफ्रा आसामनि बेसेन गोनां दोहोन आसामाव गंसेल' थानाय गान्दाया मुलुगनां नो मुंदांखा मैेदेर थाय आरो गान्दानि रांजों बे गोनां गानग्रा गहेना दानाय जायो आरो मैदेर आरो गान्दाखौ मुलियावबो बाहायनाय जायो आरो धनेस दाउ आरो जिबौनि थावआबो गोबां मुलियाव बाहायजायो। आरो जोंनि जिब जुनारफोरनि अबा बबेबा बबेबा जिब-जुनार फोरा गोबां मुलियाव बाहायजायो। नोंथाङा खनियारि दोहोननि सोमोन्दै मिथिगौ ना?
कनिननि बेसाद होनोब्लाथ' जोंनि आसामाव केरासिन आरो पेट्रलियामानो गुदिथार नोंथां नोंथाङा मिथिगौ ना बुहुमनि गोजामसिम थाव सोदांसालिनि मुंखौ
ओं मिथिगौ नोंथां दिग्बैयानो गोजामसिन
औ नोंथां आथिखालाव थावनि फुंखाया जाबाय दिग्बैयानो नाहरखोथिया मराया लख'वा हुग्रिजान गेलखि आरो रुद्रुसागराबो मख'जाथावथार नोंथां बेफोर थावखौ सोदांनो थाखाय दिगबै बराइ गामि नुनो। नुनमाथि आरो नमलिगर मुंनि जायगायाव थाव सोदांसालि फसंनाय जादों नोंथां आसामनि बुरलुंबुथुर हायेनावबो थावनि फुंखा दं होनना मिथिनाय जादों। थाव आरो मिथिंगा गेस दिहुनो थाखाय आसामाव गोबां खाबुखौ नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां आरो नोंथाङा मिथिगौना जे आसामनि हाग्रामायाव थानाय जिब जुनारफोरा आथिखालाव खमायबोनो हमबाय
औ नोंथां मिथिगौ। नोंथाङा बेनि बागै फोरमायनो हागोन नामा आंनो
ओं हागोन नोंथां आथिखालाव आसामाव माखासे माखासे गोबां जिब जुनारफोरा गोमालांजोब्बायानो होनजासै आरो जा दं बेफोरनि अनजिमायाबो बाङाय जालांबाय
औ नंगौ नोंथां।
सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनावबो सुबुंफोरा अरनबारिफोरखौ दानस्रां दानस्रि खालामना बेयाव थानो जायगा लानानै जिब हाग्रामायाव जिब जुनारफोरा आश्रय गैयैनि गुबुन जायगायाव थांना थाहैबाय एबा माखासेया थैलांबाय आरो बेबायदि जायगा गैयैनि जाहोनावनो माखासे जिब जुनारफोरा खमायलांनो हमबाय।
नंगौ नोंथां
नोंथांमोननि जायगाथिंबो दाउफोर आरो जिब जुनारफोरखौ खम नुयो नामा?
औ नुयो नोंथां। जोंथिंजायबो बेबायदिनो सुबुं अनजिमा अनजिमा बांनायनि जाहोनावनो जाहोननि थाखायनो खमायलांनो हमदों नोंथां
औ नंगौ नोंथां आरो मा न'नि मा हाग्रानि गासैबो जिब जिबिआनो गोनांथार बेनिखायनो जों जिब जुनारफोरखौबो बारा बुथारलाबायनो नाङा
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा थिखखौनो खौनो बुंदों जोङो गासै गासैबो जिब जुनारखौनो न'नि हाग्रानि होननानै साननाया गाहाम नङा जोङो बेखौ समान रोखोमै साननाया मोजां
औ नंगौ नोंथां मानोना हाग्रानि आरो न'नियाबो जोंनो गोबां खामानियाव होयो न' फिसिग्रा मोसौ मैदेरफोराबो जोंनो बबेबा गारियाव एबा गाखोनायाव खामानि होयो बबेबा बबेबा गाइखेर होयो आरो माखासे जिब जुनार फोरा जोंनि थाखाय आदार गोथाव हिसाबै होयो
औ नंगौ नोंथां
बेनिखायनो जोङो जिब जुनारफोरखौ बारा बुथारलाबायनाया गाहाम नङा
बिदिब्ला जों दिनैनि सावरायलायनायखौ एसेयावनो दोन्थ'सै नामा नोंथां नोंथांनिसिम नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो मोननि बाथ्राफोर मिथिनो हाबाय दिनैनि बे सावरायनायनि गेजेरजों
आंबो नोंथां नोंथांनिफ्राय आङो गोबां मोनथियै दंफां बिफांफोरनि मुंफोरखौ मिथिबाय आरो बेखौ बबे बबे खामानियाव बाहायो बेनि बागैबो मिथिनो हाबाय बेनिखायनो नोंथांनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय
औ नोंदां उनफोराव सम मोनोब्ला आं नोंथांजों बेबायदिनो सावरायबावनो हागोन ना
ओं हागोन नोंथां अब्ला दिनै सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'सैना नोंथां
औ नोंथां